हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां
औ खौरांफोरा मोजाङैनो दंना नोंथां?
औ दामानि गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथां।
औ औ औ दे बिदिब्ला आं नोंथ औ औ आंहाबो गसाइनि अननायाव दा मानि मोजाङै दंथयो नखरजों लोगोसे आंबो मोजाङै दंथयो। दा जों दिनै बिदिब्ला औ जोंनि फोरबोफोरनि बागै इसे सावरायलांदोनि नामा।
औ राय्लाय जागोन नोंथां।
औ जों गुबैयै बर'फोरनि फोरबो होनना बुङोब्ला थ जों बैसाग मा होनो जोंहा बैसागु नङा होमबा बै बैसागुखौ मुंखवाबा जाखाथारा। बेनो जोंनि गुबै फोरबो। औ बैसागुखौथ जों गुबैयै मोनथाम रोखोमाव रानना हायो। जायखौ जों होनना बुङो गिबियावनो जोंहा रंजालि बैसागु थाहैबाय। बिनि उनाव जोंहा मागो बैसागु बिनि उनाव जोंहा थाहैबावबाय आरो काथि बैसागु नङा होमबा‌।
औ नंगौ नोंथां।
औ दे बि बिदिब्ला जों बैसागुनिफ्राय माने रंजालि बैसागुनिफ्राय एसे जागाय लांदिनि नामा।
औ जागाय नोंथां जागायजागोन।
दे बिदिब्ला नोंथां एसे फोरमायलाय नोंथाङा रंजालि बैसागु होनना बुङोब्ला माखौ गोसोखाङो मा मा खान्थिफोर दङ मा मा नेम खान्थिफोर दङ बेफोरनि सायाव एसे फोरमायदो।
औ नोंथां जोंना बैसागो होनोब्ला सैथो दाननि जोब था खालारनिफ्राय ओ जोब खथा खालाराव जोंना मोसौ बैसागु खौ जोङो मानिना लानाय जायो। बेनिखायनो जोङो बे दाननि जोब था खालाराव जोङो मोसौखौ फुङावनो लाव फान्थाव देग्लिलिथि बिदिनो थाराय बायदिसिनाखौ जोंना हानानै ओ जोंना माला सुना लानाय जायो बे मा औ‌। बेनि उनावहाय जोङो मोखौखौ बिदिनो फोथार फोथारनि दैमा नङाब्ला जोङो फुखुरि बेफोरबायदियाव जोङो थुखैनो लांनाय जायो बेनिफ्राय जोङो मोजाङैनो थुखैखांनायनि उनाव जोङो ओ जोंना साथ राय बायदिसिनानि ओ हांगार एबा हाथफ्ला बेखौ जोङो हुखो खनानै जोङो थाव गोथांजों जोङो माबायाव थालिरनि दुना खङाव लगायना लानाय जायो आरो जोंना ओ औ खेम औवानि औवा ओ हासुंखौ जोंना मोन खाम दाननानै बेयाव बियो बेजों बेजोंनो जोंना मोसौनाव फोथाब होननाय जायो जाहाथे बे फोथाब फोननायनि जाहोनानो जादों दों ओ बे बोसोराव मोसौ मोसौखौ ओ एबा गोदो गोदायथ जोंना बांसिन जायगायावनो हाग हाग्रा बंग्रासोमोन नालाय। बेनिखायनो जोंना मोसा मुफुर बायदिसिनाया जोंखौ जोंनि ओ मोसौखौ जानो हाया गिना खारथों होननानै होयोमोन होननानै जोङो गोदोनि आबौ आबौमोननिफ्राय खोनानो मोनदों बेजों जोंना थुखैखांनानैै फद फोथाखौ फोनखांनानै जोंना फोथाराव हैनो लाङो आरो बे हैनो लांनायाव जोंना औ औ जोंना दिग्लिलिथि बिलाइजों बुयै बुयै लाङो आरो लाव फान्थावनि मालाखौबो जोंना गानहोयो बेजों लोगोसे जोंना थुखैखांनानै बेखौ एसे एसे सारना होनाय जायो। खुगा मेथाइ खननानै बेनिफ्राय जोङो मोखौ खौ हैनानै जोङो ओ मोना मोनायाव जेब्ला मोसौ लायनो सम जायो। अब्ला जोंना मोसौखौ लाना फैनानै जोंना ओ फुजा होयो बेजों लोगोसे बोसोर गोदाननि मुङैबो बोसो गोदान फागाजों मोखौखौ खानाय जायो।
औ औ थारै
बेनिफ्राय जोङो फुजा होनायाव जा ओ बुट बावथाय होदों थालिर बायदिसिना बेफोरखौ जों मोखौनो एसे एसे जाहोयो। बेनिफ्राय जोंना न'ख अखानाहै जाहैबाय बैसागु। बे बैसागु फोरबोआव जोङो ओ जोङो गिबियावनो जों दुगैस्रां लोबस्रां सि-सिखारखांनानै दुगैस्रां लोबस्रां जानानै जोङो ओ बाथौ एबा थानसालियाव जोङो ओ न'खरनि मोनसे फुजा होयो। बेजों लोगोसे जोङो न'ख खरनि उन्दैया गेदेरनाव बोर बिनानै खुलुमो आरो गेदेरा उन्दैनो बोर होयो आरो बेजों बेखो बेयो जाखांबा जोंना गामियाव न'ख न'खर न'खर खुलुमनो ज' जयै ओंखारलाङो। आरो जोंना गेदेरा उन्दैनो मान होयो आरो उन्दैया गेदेरनो अननाय जासिहरो बिदिनो जोंना बे स बे साना बिदिनो बारलाङो आरो बेजों लोगोसे जोंना ओम ओ नखानायहैहाय जोंना बिदिनो मोनस्नि ओ रोखोम औ मोन सेजौसे रोखोमनि गोखा गोखै जानाय बे साना फैयो। बे सानावबो जोङो ओ दुब्लि एबा फोथार बारिफोरनिफ्राय बायदिसिना मैगं थाइगं बुथुमनानै जोङो जेरै फस्ला माना मुनि फिसा माना मुनि गोदोर फुंखा बायदिसिनाखौ जोङो बुथुमनानै सेजौ से रोखोमनि ओ मैगं थाइगं जानाय जायो आरो बेजो बेनि नखानायैनिफ्रायनो जोंना मोसानो ओंखारलाङो गामि गामि। बे मोसानायावबो जोङो ओ बर' सेंग्रा सिख्ला गेदेर उन्दै आबौ आबैमोन गासैबो ज' ज'यैनो मोसालायो जोंना। रावबो राव हिंसा हुंसा रावबो राव मोनसा मोनसि गैलायै सानलायनाय बेफोरबायदिनो जोंना बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ ओरैनो औ। जोंहा थिग बेफोरबायदिनो बैसागु बोथोरा ओ माने ओ फालिजानाय जायो। ओ बेजों लोगोसेनो जोंहा मोसानो थाङो जोंहा गेदेर उन्दै गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' साफ्रोमनिबो माने देहायाव जेनेबा गोदान बोसोरजों लोगोसे माने मोनसे गोदान उत्साह एबा गोदान गोसोजों जों साफ्रोमबो गावनि सुखु एबा गावनि दुखु खु जारला बायदिसिना खस्थ' फोरखौ जों बावगार हाबनानैब्लाबो बै सान खालि एबा बै बैसागु बोथोराव जों साफ्रोम खौबो रंजाखांनायखौ नुनो मोनो। जोंहा खोथायावनो बुंनाय दं। बैसागु बोथोरालायनो जोंनि बर' माहारिनि आमाय थखल' थारैनो बुंनो थाङोब्ला नंगौबो जोंहा बै बैसागु बोथोरा जोंनि समाज एबा जोंनि जि हारि बर' हारि बे हारि जों बेसेबांबा एंगार हायै जोंहा लोब्बा दङ' जों बेखौ माब्लाबा बावगारनो हानाय नङा। बे फोरबोआ जोंनि गोदान फोरबो नङा गोदानै फालिथाय एबा गोदानै फालिनाय फोरबो नङा बे बेसेबांबा मिथि मोनि समनिफ्रायनो सानसहायै एबा मोनथि मोनै समनि फ्रायनो जोंनि बर'समाजनि गेजेराव जाखांनानै दासिम जोंहा बै फोरबोखौ फालिगासिनो दङ'। बे फोरबो फालिनायनि गुबै जाहोनफोरानो जाहैबाय जोंहा जों जोंनि बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि हारिमु जोंनि गाननाय जोमनाय बायदि सिना आसार खान्थिफोरखौ जोङो जाहाथे रैखा खालामनानै लाखिनो हायो। बिनि थाखाय जों बै बोसोर गोदानाव जों बे बैसागुखौ फालिनो ओंखारबोनाय जायो एबा फालिबोबो बोनाय जादों। ओ जों मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जों बै बैसागुखौ फालिबो जायो बोसोरफ्रोमबो खनसेयै बे बे फोरबोखौ जों दामानिे बायदिसिना माने आगजुफोरजों दामनानै मोसाबोनायखौ नुबोदों जाय जों आगोलावबो नुबोदोंमोन जेरैबायदिहाय बायदिसिना खाम जथा सेरजा सिफुं लोगोसे जाबख्रिं बायदि बायदि जों दामजुफोर लानानै जोंनि बायदिसिना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बैसागु मेथाइ एबा जोंहा दा गोदानै सोरजि जानाय बैसागु मेथाइ बेफोर मेथाइफोरखौ दामनानै जों रंजाबोनाय खौ नुबोदों। जों ज' ज'यैनो औ ज' ज'यैनो जों बोरायबाय थ गथ' गथाय साफ्रोमबो सासेया गुबुन सासेनि नआव एबा जों ज जयैनो गुबुन गुबुननि न'खरफोराव थांलायनानै जों गावनि सुखु दुखुफोरखौ जयै बै फोरबोआव रानलायलायनायखौ नुबोदों। एबा रानलायलायबोदों लोगोसे जोंहा बैसागु बोथोराव मोनसे फोथायनाय एबा मोनसे फालिथायाइबो दं। जेरैबायदिहाय जोंहा जाय नखराव गथ' गथाय गैया एबा जाय हाबा जानाय हौवा हिनजावनि गेजेराव दा सान्दै गथ'गथाय जोनोम मोनाखै एसेबां नाजासेयावबो बै बैसोरबायदि सुबुङा हौवा हिनजाव बैसोरबायदि हौवा हिनजावा जेब्ला बैसागु मोसानो थाङो बोराय बुरै बै बोराय बुरैफोरखौ मान बावनानै एबा बिसोरखौनो साखि दोननानै एबा बिसोरखौनो गसाय साननानै बिसोरनि बिसोरखौ बायदिसिना जोंहा गय फाथै बिहुवान फालि गुफुर बायदिसिना जोंहा फैसा थाइसे बा फैसा एक्स थाइसे बायदिसि ना बिदि होनानै जों मान बावहरनायखौ नुनो मोनो लोगोसे मान बावनायनि गेजेरजों जों बै गामिनि बोराय बुरैनिफ्राय बै हौवा हिनजाव जायबा गथ' मोनाखै बिसोर माने बोर लानाय खौ जों नुनो मोनो गमामायैनो बुंनो थाङोब्ला साफा साफ सानै बिदि गावनि गोसोनि साननायखौबो जाफुंनाय एबा बोरसा सिननायखौबो जाफुंसारनायखौबो जों जोंनि गामि ओनसोलफोराव नुबोनो मोनबोदों बेफोरबायदि थारैनो बुंनो थाङोब्ला औ थारैनो बुंनो थाङोब्ला बैसागु बोथोरा जोंनि मोनसे बेसेबांबा एंगारनो हायै बेसेबांबा सोमोन्दो गोनां एबा बेसेबांबा माने खाबजाथाव जोंनि बर' समाजजों जायखौ जों मालाबाबो नागारनो हानाय नङा बिनो जोंहा। गोदान मुगायाव बायदिसिना जों बैसागु बोथोरखौ इसे सोलायनाय जादों नङा होमबा आगोलनि बायदिबो गासिबो नंजोबला जेरैबायदिहाय जों बायदिसिना गामि गामि बैसागु फांसनफोरखौबो खुंनाय नुबोनो मोनदों नङा होमबा? औ।
गुनथां।
थाङा बैसागु फांसनखौ मानो खुंनाय जायो मा मा खालामनाय जायो इसे सुंलुयै फोरमायना होलाय।
औ नंगौ नोंथां जोङो बैसागो फांसन खुंनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि गावब गाव गामि गामि गथ-गथाय आरो बोराय बुरै बेफोर बेफोरनि रोंगौ थगखौ जोङोथि ओ दिथिफुथि थिसारनायबायदि थिफुंनो थाखाय जों बैसागो फांसनखौ ओ गामि गामि एबा ओनसोल ओनसोल खुंनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बिदिनो जोंना गामिनि बोराय बुरै बिदिनो ओ गथ-गथाइफ्रा जेरावबो जेनेबा बोसोर गोदाननि नामाव ओ गावनि रोंनायखौ दिन्थिफुंनो एबा ओ जोंनाथ दा जेनेबा गामि ओनसोलाव बोराय बुरै थाखोफोरनि थाखाय बिदिनो दिन्थिफुंनो खाबु मोना बारा बिदिनो गावनि रोंगौथिखौ दि थिनो थाखाय खाबु मोना बेनि थाखायनो जोंना बैसागो फांसनफोरखौ ओ गामि गामि ला नाय जायो आरोना थां बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे जोंना ओ गामिनि बैसागु फांसन लाबा गोबां मुलाम्फाबो जानो हायो मानो होनबा बुंब्ला जोंना ओ औ जोंना बिबुंथिगिरिफोरखौ जोंना गामिनि फांसन बायदिसिनायाव बिबुंथि होनो थाखाय ओ हाख्रायनानै लाबोनाय जायो। से बे हांख्राय थायनानै लाबोनायाव जोंहा बिबुंथिगिरिफोरा गावनि ओ रोंगौथिखौ जोंनि सिगाङाव जेनेबा बुंफुरना होयो आरो जोंबो बेसोरनि बेसोरनि ओ जों जा बिबुंथि होदों बेखौ मानिना सोलोंलांनायनि थाखाय एबा गामिनि गासैबो सुबुङानो मिन्थिनो रोंनो बेफोरबायदि मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो बेफोरबो ए थाखायनो जोंना गामिनि फांसन ओ खुंनायफोरखौ लानाय जायो दानि मुगायाव
नंगौ नंगौं थारैनो ओ जोबोद मोजांयै मिथिबाय जों बेसेबांबा बोस-बेसेन गोसा बेसेन गोसा नोंथाङा फोरमायथिलांबाय लोगोसे नोंथां दिनै जों जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा
औ नोंथां
औ दे नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां।